औ नोंथां।
औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहो ओ जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथांजों एसे से मोनसे आयदायाव सावरायलायनाय कल खालामनाय जादों हागोनना नोंथाङा?
औ हागोन हागोन हागोन‌।
औ दा जोङो बेरायनायनि बेरायनायनि बा दावबायनायनि सायावनो फंनैसो सावरायलायसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे।
औ दा बिदिब्ला आङो माबा जागायनोसै
औ औ नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो दे।
औ दे दे नोंथां दा जोङो बेरायनाय होनोबा थ' दावबायनाय होनोबाथ' जों गोबां बिथिङावनि माबाफोरखौनो जों मिथियो। जेरै जोङो मोनसे थोंजों नोजोर बोनानै मोनसे जों जेनाखि ट्रेभेल खालामनाय बा बेरायहैनाय बेफोरखौनो सावरायनोसै नामा नोंथां। जेरै आङो जेरै गोबां जायगायाव बेरायबाय नङा बेरायनाय नङा जेरै सिक्किमफोर बायदि अरुणाचलफोर बायदि मेघालयाफोर बायदि आरो जोंनि आसामनिनो गोबांनाखि दाब दाब जायगायाव आं बेरायबाय जे जोंनि ओनसोलफ्रावनो खाथि खालानि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बे फोराव बेरायबाय लोगोसेनो जेरै नोंथांआबोथ' नैखौ मोनथिगौ रायमना नेसनेल पार्क नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ नोंथां बे बेयाव जेरै जों गोबां जेनाखि गोबां जातनि जोङो बेयाव मोख्राफोर दाउसिन दाउला जिब जुनार एम्फौ एनला खौ जों नुनो मोन्नाय जायो रायमना माहारियारि पार्कआव दा जों बेयाव जेरै गल्डेन लेंगर होननाय जोंहा मोनसे मोख्रानि जातबो दङ। सनाथि गाबनि मोख्रा बेखौ जोङो बेयाव गोबां मोननो हानाय जायो। नुनाय जायो बेरायनो
औ औ उम
गोबां जिब जुनार मोसा लख्रा जेरै मैदेर आरो फिसा फिनला जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। दा बिदि नो आरो ओरै खाथियावनो दंबावो जोंहा मोनसे सिखना जोहोलाव जेनाखि माहारियारि पार्क नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
एवथां बेयावबो जोङो ओ बेरायबाय आङो दा बेयावबो गोबां मानि जातनि जेनाखि जिब जुनार एम्फौ एनलाखौ नुनो मोननाय जायो। आरो जोंनि जेनाखि ओनसोलनिनो सरलपारा बेखौबोथ' नोंथाङा मोन मिथिखागौ नङा होमबा औ नोंथां। जेराव जोङो सरलपाराया जोंनि भारत हादर आरो भुटान हादरनि जेनाखि गेजेर सिमनानि मोनसे जायगा‌। जेराव बेयाव सोरगिदिं बिफां लाइफां बा गोबां जातनि बिफां लाइफांफोर आरो दाउसिन दाउला लोगोसेनो बेजों गेजेरजोंनो बोहैनाय मोनसे दै दं। जे दैयाव जोंनि जोङो गावनि न'खरनि मानसिफोरजों बा लोगो दोगोफोरजों जों दुगैहैनायखौ बा रंजाहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो थिग बिदिनो जों बे सरलपारा थांनो थाखाय जोङो नैबे सिखोन जोहोलाव जेनाखि माहारियारि पार्क बिनि गेजेर नि लामाजोंनो जों थाङो आरो बे लामाफोराव जोङो जेरै गोबां गाबनि बा गोबां जातनि सिखिरिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमा नोंथां। जेरै गोजा गोथां गोमो गोसोम गुफुर। बेफोरखौ जोङो गोबां माने बेफोरो माने बे लामा दथायाव थानानै जोंखौ जोबोद जोंनि गोसोआव गोजोन होयो नङा होमबा नोंथां जेरै आरो जों गोबां। मैदेर बा मोख्रा बेफोरखौ जों बेयाव लोगो मोनलाङो थिग बिदिनो जोंनि आसामनि आसामनि ओनसोलावनो थानाय जेरै ओ काजिरङा माहारियारि पार्क जेराव भारत हादरनि गासैबो जायगायाव मोननो थाङै थसेल' गंगोनां जेनाखि गान्दा जों बेखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नथां औ।
थिग बिदिनो आं बेरायनानै जेनाखि आंनि एक्सपिरियन् मोनदों बा गियान मोनदों बेखौ नोंथांनि एसे फोरमायनोसै आङो जेरै जोङो बावैसो सिगां जोङो जेरै अरुणाचल। प्रदेशआव जोङो दावबायहैदोंमोन बेयाव बिथांमोननि जेनाखि थागिबि बिथांमोन जे बिथांमोननि नाय हनाय गोसोफोरा जोबोद समायना लोगोसेनो बिथांमोननि जेनाखि कालचार। बा हारिमु बिथांमोनाबो जों बायदिनो- गावसिनि दामग्रा आगजुं दंखायो आरो गानग्रा गावसिनि जिफोर दंखायो नङा होमबा नोंथां जेरै बिथांमोननि दामग्रा देग्रा मोसानाय रायनाय मुसुरनाय आरो बिथांमोननि जेनाख मिथिंगानि जे नुथाय बा मिथिंगानि महर बे माने जोबोद समायना आरो नोंथां जे जिब जुनारफोरखौ ज जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना बेफोरखौ जोङो बेफोराव अरुनाचल प्रदेशाव जोङो बेफोरखौ नुयैनो मोननाय जायो लोगोसेनो जोङो जायखौ बरफ होनना बुङो बेखौबो जोङो जों जोंनि जायगायाव नुनो मोना आरो नोंथाङा बेयाव अरुणाचल प्रदेशआव दावबायहैयोब ब बेरायहैयोबा नोंथाङा बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो। गोबां जातनि जेनाखि नुफेरि बिफां लाइफांफोर बेखौ जों बिथांमोनाव नुहैनो मोननाय जायो। दा बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथां बेरायनाया जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो। बा मोनसे जों बेरायोबा जों गोबां गियान मोननो हायो आरो गोबां मिन्थियै देनाख मुवा बेसादखौ जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो नोंथां दा आं बेसेखौनो बुंथ'बाय नोंथां दा जेनाखि नोंथाङा नोंथांनि नोंथाङा बेरायनानै महा महा बेरायखो आरो बेरायनानै माबायदि गियान मोन्दों बा माबायदि बिदि माबा मोन्दों एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ दा बेनो नोंथां। ओरैनोथ' जोंना बि टि सि आवहाय मोनब्रै डिस्ट्रि मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक् दङ होमबा दा आङो मोन। मोनबा डिस्ट्रिक्टआवबो
बेरायहैजोबनाय जाबाय आरो माने गिदिंहैजोबनाय जाबाय ओ। सम सम आंनि माखासे ओ समाय मोननायावहाय। आं गिदिंहैनाय जाबाय आरो लोगोफोरजों लोगो। फोरजों फेमिलिजों। बेरायहैनाय जाबाय आरो दा बाहाय जों नुनो मोनो ओरै। क'क्राझार नङा होनबा क'क्राझाराबो मोन। मोनसे राजथावनि नङा होमबा। औ मोनसे ओ बि टि सि नि मोनसे ओ डिस्ट्रिक्ट। दा बाहाय औ दा बाहायबो बिराद ओ जायगा दं नङा होनबा। नोंथाङाबो माखासे मिथिखागौ। ओ सरलपारा होन ओ धिरबिल होन। ओरै ओ लावथि होन। ओरै माबा होनो बावखुंग्रि नङाहोमबा।
औ नोंथां औ।
बेफोर माखासे बिराद मोजां जायगा आरो बेफोराव माने नोङो बेरायहैबा माने गोसो। फोरा सान्थि मोनो एसे टाउन एरियानिफ्राय। गोजानाव जानगाराव नालाय एसे गामि ओ नालाय माने बिराद दावराव दावसि जाया बार हावाया बो मोजां नङा होमबा दा बेफोरखौ बेफोराव थांबा माने गोसोफोरा एसे सान्थि मोनो आरो।
औ नोंथां औ नंगौ।
दा नायदो नोङो ओ चिरां दा चिराङाबो ओरैबायदि मो जां जायगा माने नैबे बेरायहैनायनि थाखाय। माखासे हाग्रामा ब्रिजफोर दङ नङा होमबा आरो। चिराङा मोनसे। माने जोंनि बि टि सि आबो मोनसे ओरै बादि मोजां जायगा माने। जोंना मोनसे इन्टारनेसनेल बेरायहैग्रा जायगा दङ भुटान। दा बेयो जोंनि खाथिथार आरो। दा बाहाय जोंहा चिरांजों बुहुत लामा दङ नङा होमबा हाबैनो जोंना ओरै। गेलेम्फु दङ ओरै माबाजों। ओ फानबारि साइद ओरै दङ ओमफाय। आरो मस्टलि माबाया मा जादों ओ बांसिन मोनसे साबसिन खोथाया मा जादों। होमबा जोंहा चिराङावहाय मानास नेसनेल पार्क दङ नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
चिरां आरो बाक्सा नांदेरो आरो औ। बाहायथ' बहुत मानसि बेरायहैयो नङा होमबा जिब जुनार जिब जुनारफोर नायनो। आरो जिब जुद जुनादजों दावबायनो मोनो ओमफाय। माने। जेनोखि गारि मथर बेफोरखौ डिपार्टमेन्टनि गारि मथरफोरखौ लानानै बेरायनो मोनो आरो। दा बेफोरखौ बहुद जायगानि मानसिफोराबो बेरायफैयो जोंनि जोंनि बर'फोराबो बेरायहैयो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा बाहाय देखा देखि नुनो मोनो आरो एकदम मोगथां महराव। माने जिब जुनारखौ खाथियावनो नुनो मोनो मानासावहाय मानास नेसनेल पार्कआव आरो बे मो नसे हेरिटेज साइट जाहैबाय नङा होमबा ओ। इउनेस्क' हेरिटेज साइट बियो मानास नेसनेल पार्कआ। दा बे जों गोगा गोग्गाथाव आरोना बर'फोरनि थाखाय जोंनि। जोंनि जायगायाव थाफैनायखाय ओमफाय बिनिफराय दङ जोंहा ओरै। ओ बाक्सा नङा होमबा बाक्सायावबो माखासे। ओ ओरै भुटानाव हाबग्रा दङ जायनाखि इन्टारनेसनेल। बरडार नालाय दा बेजोंबो हाबहैनो हायो जोंहा। ओमफाय मोनसेया साबसिन साबसिन माबाया मा जादों जोंहा एकदम जोंनि जोबथारनाय जायनाखि बि टि सि जोबथारनाय उदालगुरि नङा होमबा
औ नोंथां
दा बाहाय ओरैबायादि मोजां जायगा दं मोनसे बैरबकुन्द' होननाय
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो बे जायगाया माबायदि मोनसे जंसन बादि जायो आरो दा ओरै जोंना आसामनिबो जंसन जायो बि टि सि निबो जोंनि एरियानिबो जंसन जायो ओमफ्राय अरुणाचल आरो भुटान बे मोननै मोननै जायगानि माबायाबो जंसन जायो आरो दा बाहाय ओरैबायदि ओ माने सोरबा मानसि सोरावां माने ओरैबायाददि मोजां एक्सपिरियन्सगोन आर ना दा आंबो थांदोंमोन आंबो मोनबोदों जेनेबा माबायदि माबायदि डकुमेन्टस लानांगौ माबायदि मानांगौ जेनेबा आलदा रायजोआव थाङोबा माने माबायदि डकुमेन्टसफोर लांफानांगौ बेफोरो एक्सपिरियेन्स मोनजोबो आरो मा मा खालामनांगौ मा मा खालामनाङा आरो जोंथ' मिथिखागौ ओरै भुटान आरो अरुणाचल हाबहैबाथाय माने हाजो एरिया नङा होमबा दा बाहाय जोंहा बाइक सालायनाय आरो गारि सालायनाय बेफोरबो बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स मोनो नङा होमबा बेरायनायाव औ औ दा बेफोरखौ बे बेफोरखौ माने नायनानै माने बुहुद जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरा माने बेरायहैयो आरो आरो न'खर लायो न'खर गावब गाव गावबा गाव गारि लानानै बेरायहैनाय जों नुनो मोन नङा होमबा
नंगौ नोंथांनांगौ
औ दा बेफोरनो जोंहा बेरायनो बेरायनाय होनबा माने मोनसे जिउनि मोनसे हि माबा जाबायना हितसा जाबाय नालाय नङबा दा बेफोरखौ जों एखमबा सोरबा सोरबा सम मोनबाथाय सम लायै लायै गावबाागाव गाव बेरायहैयो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथ नंगौ नोंथां
दा आं बेखौनो बुंहरो नोंथां नङबा आं खोन्थाहरबाय आंनिखौ औ
दा जोंनाथ' नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय बेबो सैथोजोब बेरायनायाव आरो माबाफोर ओ जेनाखि जों मा मा लांफाानांगौ गुबुन जे हादरसा बा गुबुन हादराव हाबैनोबा दा नोंथाङा बेखौ आंनो बुंलांबाय आरो नोंथांनि जेनाखि बेरायनानै मोननाय एक्सपिरियेन्स बा माखासे गियानफोर बेखौ नोंथां आंनि सिाव फोरमायलांबाय दा बेनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो नोंथां जोंना समाबो जाबायानो नङा होमा नोंथां दा बिदिब्ला जों दोन्थ'लायसै नामा नोंथां औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
आ गोजोन्नाय थाबाय दे नोंथाङा
औ नों